खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय।
अ उन्दुबाय नामा।
उन्दुआखै नोंथां। उन्दुवाखै।
माथो खालामदों।
आं सुइटार बानायदों सुवइटार हेबदों।
अ। आखाइनि खामानि ना? दे मोजां उम नोंथाङा ओरैनो मा-मा आखाइनि आखाइजों हेबनाय मा-मा खामनि रोङो नोंथाङा?
आङो बेग बानायो टफि बानायो। आरो सुवेटार बानायो।
उम।
बेसांखिनियानो दंथ'यो बथ
ओमफ्राय आरो अ बेग हेबु सुइटार हेबु आरो
थफि बानायो आरो एसांखिनियानो।
उम। उम ओमफ्राय माबा बे बेगखोलाय मा दों हेबगोन नोंथां?
बेगखौ आङो प्लास्टिक वेर दङ मोनसे बेजों हेबो। औ।
ओरैनो बेक मोनसेयाव। ओमफ्राय माबा नोंथाङा गावनि थाखाय बानायदों ना फाननो थाखाय बानायदों।
बेखौ आं गावनि थाखायसो बानायदों।
हेलौ।
औ। आं गावनि थाखायसो बानायदों। औ बेगफोरखौ फाननाय जाबाय गोदो। दायो हेबथ'नाय जायाखै।
जेनेबा नोंथाङा बिदि जेनेबा बेग हेबनानै बिदि हांगौ आरो न' नामा।
औ औ।
सोरबा बियोब्ला अर्डार होयोब्ला औ।
ओरैनो बेग मोनसेयाव ओरैनो बेसांसो लायो नोंथाङा
फिसा गोदोर थायो बेहाय‌ बेयाव आङो गोदोरखौ थिन्स' गोदोरखौ पासस' सारिस'। बिदि
औ माने बे माबा गिदिर उन्दै लानानै दामाबो एसे माने आप डाउन आरो ना
औ
आरो सुइटारखौलाय सुइटारखौ ओमफ्राय गाव गाननो ना फानोबो?
आं गाननायनि फाननाय जाथ'नाय नङा। औ।
हेलौ खोनाया हेल' मोजां खोनायाखै खोनाया
हेलौ दा खोनाबाय खोनाबायना नोंथां? हेलौ खुनाबाय